हेलौ नोंथां मा खालामदोंमोनथाय दायो?
अ औ नोंथां ओरैनो दं
ओरैनो दंना आं माने मोननैसो तपिक लानानै नोंनाव सोंनो सानदोंमोन आरोना
औ नोंथां
दा नों बोरमा फार्म खुलिदों होननाय खोनादों आं नंगौना नङा जाखो?
नोंगौ नंनायालाय।
नोंगौना माबायदि खालामनांगौ बेखौहाय माने
माने नों सोंनाय बादिबा माने बोरमा फार्मखौ मारै खेङो नामा?
बिदिनो औ जाहोनाय मानाय मा मा जाहोनांगौ बेफोरखौ एसे फोरमायलाय आंनो
अ दा नों फार्स्ट होननो थाङोबा बोरमा फार्म फिनाया गोरलै नङा जेरै मानसिखौ अनो बिदिखौ बिदि अननाय जानांगौ माने
औ ओमफ्राय
बे बोरमानि ब्रिटा जेनेबा नों लायोबा बिदिनो लकेल टाइपनि मानैसो ब्रिट दं बेखौ लानाया मोजां माने दा आसामबादि जायगायाव बे बिदि ब्रिटनिया गोबाव स'लियो माने लं लास्टिं थाङो बोरमाया बेनिफ्राय दा बिदिनो बेलेग बेलेग बेलेग नोगोद ब्रिटनि दङो दंनाया
दा नों माबैसे फिसिगासिथो दं ओमफाय
हो आंनाव दा मानै ब्रिटनि दङो मासे ब'इयेर आमफाय मासे सिर'हि होननाय
औ बिदि आरो ना आमफाय बिदिनो माखासे बिदिनो फाराम सारामनि बिख'इ मिथियो नामा आसोला बिदिनो बयलार सयलार फाराम फोरोनि
बयलार फारामनि बागैथ' दा हो बुंनो थाङोबा ख'रसा दङो नों गरम बोथोराव नों खस्थ' जायो आ
खस्थ' जायो आरोना लापबो औ औ दा बयलार फाराम खुलियोबा बिसेबांसो प्रफिट जागोन बादि खेबसे माने मोनगासेआवहाय
बयलार फाराम खेङोबा नों इदिनो हो सय मासनि गेजेराव नोङो फिसियोबा फिसा खालामनानै फियोबा नों सय मासनि गेजेराव
नों खनसे फाननो हागोन इदि आरो इनिफाय नों नों मा मडेलनि बिजिनेस खालामो बिदि बिनि मडेलावसो माने इनकामा फैगोन आरो
बयलार फाराम खालामोबा एसे प्रफिटआबो बांसिन नामाथाइ मावनो हायोबा आरोना माने बिदिनो दावदै सावदै फाननानै उम बयलारखौबो बेलेगायाव साप्लाय होनो हागोन कम्पानि समम्पानि
औ हायो हानाया बिदि खालामनो थाखाय दा नों बिगिनिंआवथ' खस्थ' मोन गोन इनिफ्राय नोंना जे जालांबा बोसोरसे बोसोरनैनि उनाव नोंना खालामनो मावनो इजि जागोन आरो खामानिआ
खुलिनो सानदोंमोन आरो ना गिनायबो फैदों दायो माने ओह‌ ल'स जाबाय बायोबा उनाव सेकेण्ड टाइमावहाय मावनो हाहैनाय नङा बायदि सानगासिनो माने मा खालामनाया मोजां जागोन बायदि मोनदों
उम नोंथांआ माबा मोनसे फाराम मावनानै जानो सानदोंबा
ओह दाउआबो थिगानो हमबाबो बोरमाखौ खालामनाया थिगा थिग जागोन आरो इदिनो नों बेलेग ब्रिटनि दामि दामि लाबोनानै आरामनो फिनो हायोबा नों केपासिटि फास्ट निफ्रायनो खालामनो हालांङोबा नोंना मोजां जागोन आरो
बोरमाफोरा नों मासे सेलिं खालामनो मार्केटाव सेलिं बेसेबांसो हाइ प्राइस थांओ माने
बोरमाया इदिनो नों सेलिं खालामनो थाङोबा इदिनो मासे मानैल' सेल खालामोबा नोंहा लस जायो खनसेनो। बोसोराव खनसे खननै खननैसोआ डिमान्ड फैयोमोन। इदिनो इद मोनसे इनिफ्राय मोनसे इदिनो नरमेल देयाव आरो।
ओंखारनायाथ' बोसोराव माने खेबनै खेबथामखौथ' ओरैनो मोनखायो खोमाना?
खेबनै खेबथाम माने बोसोर इदिनो आंथ' फाननाया इदिनो बुरजा फेदेरनानै आरो थानायालाय थायो, औ थानायालाय थायो नोगोर थायो।
बेसेबांसो प्रफिट मोनदों बायदि
ओ प्रफिटआ नै लाखनि खाथियाव बिदियनो थाङो आरो बिदिनो। आदथा बार'था बिदि फाननो हाबानो।
नै लाखनि खाथि थांखायो आरो ने।
दा नों मा ब्रिकनि लाबोयो बेसो खोन्थागोन आरो।
दा ब्रिदा मा ब्रिदा माने बांसिन प्रफिट होगोन?
माबानो ब्रिदनि खोथा रायलायो बा नोङो बेर बयेरखौ बेदरनि बे इद बिदिनो फेस्टिभेलफोराव बांसिन बाहायनाय जायो आरो बेदरनि थाखाय। दा बेखौ फिसियोबा गोबौजों खनसे
बे बे बयेर होननाय बोरमाखौ फियोबा गोबावजों खनसे फाननाय जायो। बेखौ माने इद बादि समावल दाम मोनो माने।
बिबायायदि दं बिदिनो बेना माने जोला जोलि प्राइजआ दिडिफारेन्स नामा बेना।
बेना औ डिफारेन्स जायो जानाया। बिदिनो बांसिन बुंनो फान्थाना बांसिन दाम जायो आरो बिदिनो खासि बिदि जानांगौ।
फान्थाया औ बिदिसो आरोना आं माबा ना माने दा नोंथाङा ओमफ्राय माथो खालामगासिनो?
दा नोंथां आं ओरैनो दं दा।
दंफां सायायाव जिरायनानै नोगोद गरम।
गरमाथ' गरम दा नै। फांखा सांखो गैया कारेन्टबो गैया खोमा गामिफ्रावथ'। ना दङ नोंथां।
फांखा फांखाफोरा थागोन आन्दा रमान्स खागोन बिदिनो बोरमा फार्मफोरावबो फांखा लागायनानै दोननांगौ जायो। बिनि थाखाय टेमपारेसार चेक खालामबाय थानांगौ। औ दा टेमपारेसारा हाइबानो होनांगोन बिदि आरो जायगा गैयिसो जायगा दंबालाय। जेबो नङा जायगा गैयाबा होनांगोन आरो।
बिदिनो दंफां साया माने बिदि फाराम
औ बे लकेल टाइपनि आरो नु जायगा दंबा नोंहा टेनसन गैया साया सायख्लुम साया दंबा जेबो टेनसन गैया इदि आरो।
औ खामफोर जाखांबाय नोंथां?
औ जाबाय नोंथां।
हा?
खोनादोंना
अ खोनादों।
औ
औ
हेलौ'
औ
नाहैयाखै खोमाने आंनि रायलायनायखौ नोंथाङा?